हेलौ नों
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
औ नोंथां आं दसे ओइ दुब्लियाव फोथारावनो दोङो आरो ना सो थांसिगोन नोंथां
गिबि गिबियावनो नोंथां गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलि गाहाम हामग्लायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय
औ औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलाय हाय जासिहरनाय थाबाय आरो ना नोंथां
नोंथाङा फुं बेरे फुंजानि साहा लोंबायना नोंथां
औ नोंथां आं फुङाव बांद्राय साहा लोङा आरोना मालाबा मालाबाल'सो लोङो इनिखायनो आं दिनै लोङाखै आरो
औ नोंथाङा नोंथांनियाव मोनसे बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा एसे सम एसे सम होनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां हागोन नोंथां दसे हागोन आं सम मोनो
उ दा जोंनि सरासनस्रा ओनसोलाव बिफां लाइफाङा जोबोरैनो गोनांखि आरो ना नोंथां
औ
दा बुंनो थाङोब्ला सानफा एफा बिफां लाइफांफोरा गोबां जोबनो हबलांदों आरो ना
ओ नंगौ
दानि सुबुंफोरा गावनि आंखालथिखौ सुफुंनो थाखाय बिफां लाइफांखौ फारि फारियै दानलांनो हमदों हमदों आरोना
औ नोंगौ
जेरैबायसा आरांगा मासि बायदि बायदि बानायनायफोराव गिदिर गिदिर दंफां-लाइफांफोरखौ दाननानै बेखौ हान हास'नानै बेखौ थुख्रा थुख्रा खालामग्रोयो
औ नोंगौ
बेखौ थुख्रा खालामखांनायनि उनाव जा दंफां हाग्रा काटमिल दङ बेयाव लांनानै हाखाव हैयो आरोना गावनि आंखालथिखौ सुफुंनो थाखाय दानि सुबुंफोरा
औ
आरो बेखौ हाखांनानै खाथिसिम सोलायो आरोना बेखौ सोलायखांनायनि उनाव आरांगा टेबोल बायदि बायदि बानायो बे दंफांनिफ्रायनो
औ नंगौ
बेबायदिनो सानफा एफायै दंफां लाइफांफोरा ओ जोबलांनो हमदोंसै आरो ना
औ थारैनो सैथो
बेनि सायाव जो लाखिनानै ओ सुबुंफोरा बेखौ दंफां लायफां
औ औ औ नोंथांनिया हेल' नोंथां हेल' नोंथां नोंथांनिया एसे नेटआ प्रब्लेम होबाय दं खोनाबाय नोंथाङा औ दे बुंदो औ खोनाबाय दे बुंदो नोंथाङा
आं बुंदों जि दंफां लाइफांखौ संरैखा खालामनाया जोंनि थाखाय
औ
खोनाबाय नोंथां
औ खोनादों खोनादों थारैनो खोनादों
दा जोंनि बुहुम नाङैनो बा जुनखौ ओ आबहावा सान हिसाबै फालि आबहावा सान हिसाबै फालिनाय जायो आरोना नोंथाङाथ' बेखौ थारैनो मिथिखागौ दा जों दा बाजुनावल' बिफां लाइफांखौ गाय गायब्लाल' जानाय नङा
औ
जोङो सानफ्रोमबो फांफा फांनैै बिफां लाइफांखौ जों जेरैबायदा दा दागासिनो दं फांसे दानब्ला फांनै फांथाम गायनाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि
औ सैथो खोथा नोंथां
अब्लासो जोंनि आबहावाया गोगो
औ
औ औ नंगौ
बेयाव हाय
औ नंगौ नोंथांनि माथोआ एसे नांथा नांथा फैदों नोंथां औ नंगौ अ हेलौ नोंथां खोनादों ना